हेल'
औ हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ नोंथांजों दान्दिसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावराय जायो।
औ जोङो दा अब्ला मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव सावरायनो नोंथां।
औ जायो।
थिंगायारि खैफोद होनब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि खैफोद जायो नङा होमबा? ओ जेरैहाय बारहुंखा बेजों लोगोसे दैबाना बेनि अनगायैबो सुनामि बेनिफ्राय जोंहा बांग्रिं जायो। बेनिफ्राय जोंहा ओ माब्लाबा समाव हाग्रायाव अर नांनाय बायदिसिना जाथाय जायो आरो ना नोंथां। दा बेफोरनि बागै जों एसे सावरायनोसै।
औ
थ' जोंनि ओ आसाम नङा होमबा आसाम एबा जोंनि बि टि आर ओनसोलाव बांसिनानो मिथिंगायारि खैफोद होनोब्ला बारहुंखा जायो नङा होमबा नोंथां। बारहुंखा आरो दैबाना औ बे बार ओ बारहुंखायाबो जोंहा बार जायोब्ला गोबां ओ गोबां रोखोम सिलिंखार खालामनानै थाङो जेरैहाय जोंनि न' बां सिफायो नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय औ गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां गय बिफाङानो जा नारेंखल बिफाङानो जा बा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां सिफायलाङो। बेनिफ्राय लोगोसेनो जोंहा बे बिफां लाइफां बायनायावनो गोबां खहाबो जायो नङा होमबा। जेरैहाय न' बाङाव गोलैस नाय बा जिब जुनारनि सायाव मानसिनि सायाव गोग्लैसिनोब्ला जोंहा ओ गोबाङानो जोखोम जायो गोबाङानो जिउबो खोमानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ अब्ला बेबायदि जाथाया नोंथांमोननि जायगायावबो जा जाफेरो नामा मालाबा समाव।
औ ओ सम लानानै सम जानायखौ नुनो मोनो दा दंफां लाइफां बायनाया थ' ओरैनो माने जाब्रबायानो थायो बारहुंखा एसे गोसा फैब्लानो
औ नंगौ
दा आं नोंथांनो बे मोनसे माने दैबाना जानायनि बायदिसिना जाहोनफोरखौ एसे मोनथिनो लुबैदोंमोन आरो नों थाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ दैबानानि बागै ना?
औ औ
दैबाना जायो जानाय होनोब्लाथ' नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' गोबां जाया नाथाय आङो गुबुननि गुबुन जायगानि दैबानाखौ नायनानै बुङोब्ला ओह दै बानायाथ' गुबै जोंहा ओ जेब्ला दैज्लां बोथोर अखा हाबाय थायो नङा होमबा अखा हानायनि जाउनाव माने दैया गोबां जायोब्ला जुदि ओ दै थांनायनि ओ मोजां ओ जुदि खाबु गैयाब्ला दैया बोहैलांनायनि लोगोसेनो ओ गोबां जायगायाव माने जोंहा मोजां रोखोमै ओ माथावरि माथावरि खोनाय थाया नङा होमबा? लोगोसेनो औ दैमानि दैखौ माने ला ओ हमथानानै दोननो हानाय माखासे ओ खामानि मावनाय जाया नङा होमबा नोंथां। बे बायदि जाथाया जोंनि आसा मावनो गोबां जायगायाव गले गले जाबाय थानाय नुयो जोङो। जेरैहाय जोंहा ओ आसा सामनिनो ओ जिहेतु राजथावनि दिसपुर गुवाहाटि नोगोरमा नङा होमबा गुवाहाटीयावनो जोङो गोबां एसे अखा हानायनि जाउ नाव माने मोजाङै दै बारलांनो ओ हायि बे मोजाङै दै बारालांनो हानाय सुबिदा गैयिनि थाखायनो माने गुवाहाटि नोगोरमाया माने दसे समावनो ओ लोमजोबो आरोना दैजों नोंथां।
औ गुवाहाटी माने जोंना राजथावनियाथ' दिसपुरासोमोन। होमबाबो गुवाहाटी खाथियानो जायो गुवाहाटीयावनो
बेबायदिनो लोगोसे आसामनि गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव दैबानानि जाहोनाव हा खुरखानाय नुनो मोनो जोङो। गोबां हायानो माने गुगालांनायखौ नुनो मोनदों लोगोसेनो जोङो आसामनि ओ बुरलुं बुथुर दैमानि गेजेराव जिहेथु जोंहा बुहुमनिनो देरसिन दैमा दिप
अब्ला नोंथाङा नोंथाङा जेनेबा बांग्रि मावनाय बायदिसिना माबायदि जायो। बेफोरनि जाहोनखौ मोनथिगोन नामा? मिथियाबा आं माने एसे फोरमायना होनो सानदोंमोन,
औ नोंथाङा बांग्रिनि जाहोनखौ नोंथाङा फोरमायनानै होदो अब्ला।
औ दा जोंहा बांग्रि मावनायनि मोननै जाहोन दङ। दा गिबियाव थ' जोंहा अरगें बेरफ्रुनाय, आरो नै थिया जाबाय जोंना बुहुम सिङाव थानाय टेक्टनिक प्लेटनि मावखांनाय।
औ नंगौ नंगौ।
दा जोंहा बांग्रि मावनायनि जाहोनाव गोबां जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरो।
नोंगौ नोंथां।
जेरैबायदि दहायल'सो बुंलांनाय दैबाना जानाय, बे दैबाना जानायाबो बांग्रि मावनायनि जाहोनावबो जानो हानाय आरो,
औ नंगौ
मारै होनोब्ला जोंहा मायबा मायबा ओनसोलाव गो जौ-गोजौ ओनसोलाव दै जमा खालामनाय थायो ओ बांग्रि मावनायनि जाहोनाव जेनेबा हाया मावखांनानै एबा गुगाखांनानै दैया गोलैनाय बायदिखौ नुनो मोनो, आरोबाव बायदिसिना माथावरिफोरा बायनायखौ नुनो मोनो,
औ औ।
औ बिदिनो आरो बांग्रि मावनायनि जाहोनाव जोंहा गोजौ गोजौ बिल्डिं एबा बिल्डिं फिसा फिसाफोराबो मावनायनि जाहोनाव गुगानाय एबा बायनानै गेलैनाय बायदिखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां औ
मावनायनि जाहोनाव बांग्रिंनि मावनाय एबा अरगें बेरफ्रुनायनिफ्राय जा ओंखारनाय बायदिसिना खफ' आ एबा गेस फोरा जोंनि बुहुमनि बारहावाखौ जोबोरैनो गुबुंले खालामो
नोंगौ
आरोबाव सो जोंहा अरगें बेरफ्रुनायाव ओ बायदिसिना लाभा अन्थाइ बायदिसिना ओंखारनाया साखाथिनि जागाफोर खौ जोबोर सिलिंखार खालामो आरो दा बिदिनो हा-हाजो ओनसोलाव जोंहा बायदिसिना हा खुरखानाय जाम ख'नाय बायदिखौ खोनानो मोनो। नोंथाङा बिनि गुबै जाहोन खौ मा होनना सानो
ओ हाजो ओनसोलाव नोंथां जोङोथ' दा बे समाव अखा बोथोराव बांसिनै आरोना बे समाव जोंङो हा गिसि खानाय बा हा खुरखानायखौ नुबाय थायो बेजों ओ बेनि जाहोनाथ' जोंङो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला नोंथां हाजोआव माने ओ हाजोनि जिथु हा बेखौथ' जोंहा माखासे बिफां लाइफां बा हाग्रा बंग्राफोरासो हमथानानै लाखियो नङा होमबा गुरै जानायनिफ्राय औ बे बिफां लाइफांफोरा माने ओ दानिया बिफां लाइफांफोरखौ मानसिफोरा माने गोबाङानो माने दाननाय बेबायाददि ओ सिलिंखार खालामनाय जाथाय नुगासिनो आरो जोंङो
औ
दाननायनि जाउनाव माने हानि जिथु ओ हाखौ जि तु हमथाना लाखिनो हानाय गोहोआ बेयो गैया जालांगासिनो बेनि थाखायनो जोंङो गोबां अखा हायोब्ला ओ जिहितु हाया गुरै जायो नालाय बे हाया माने ओ गाहायथिं माने गोलैबोनायखौ जों नुगासिनो आरो बेनि जाहोनावनो ओ गोबां लामा सामाजों हा गोलैबोनायनि जाहोनाव गोबाङानो माने ओ जिउ खोमानांनायबो जों नुगासिनो। बेबायदिनो औ बे बे जाथाया गुबै माने जोङो हाजों ओनसोलाव नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि बागै नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदो अब्ला
बेफोर जा हाथायनि थाखायनो जोंहा हा जाख'नाया नं जायो नंगौ थारैनो दा नों थां बुंनाय बुंलांनाय बायदिनो आंहाबो बिनो जे जोंना हाजो ओनसोलाव दंफां लाइ फां एबा हाग्रा बंग्राया हाखौ हमथानानानै लाखियो एबा गोरा खालामो एबा खायफा खायफा हाजोआव जोंहा माने अन्थाइनि बिबाङा खम आरो सरासनस्रा ओ गुरै हा एबा बालासि सिरिया हानि बिबाङा बांद्राय
औ
जायनि जाहोनाव जोंहा अखा हायोब्ला ओ बिसोरनि जेनेबा हानि सिथाबनाय गुना खमायलाङो आरो। सरग्लायबोनो हमो आरो ओ बे
अब्ला बेबायद बि जाथायखौ जोङो जाबाय थानायखौ नुगासिनो दासान्दिबो नङा होमबा? नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर खौरां मोनदों नामा बेबायदि जाथाय जानाय दा सानदि?
अ खौरांखौथ' मोनाखै आं मोननाया। दा आं नोंथांनिफ्राय मोनसे खोथाखौसो मोनथिनो लुबैदोंमोन दि जोंहा बे हा खुरखानाय ओ बेफोरबायदि जेंनाखौ जोङो होबथानो माबाफोर राहा लानो हायो नामा? हायोबा माबायदि राहा लानो हायो? नोंथाङा मोनथिगौबा एसे होदो।
औ जोङो गोबां राहा लानो हायो नोंथां। जेरैहाय जोङो ओ गुबै मोनसे मोजां राहायानो जाहैबाय जोंहा ओ ओरैबायदि ओ बिफां लाइफां गायनाय जायनि ओ माने गुना जाहैबाय मा हाफोरखौ मोजाङै हमथाना लाखिनो हानाय आरोना। माने जाय बिफ बिफांफोरा माने रोदा जायफ्रा बेफोरबायदि बिफां गायनानै जोङो गोबां बिबाङै हा खुरखानायखौ जोङो खमायनो हायो आरो। लोगोसेनो जोङो ओ माखासे जायगायाव ओ दैमानि सेरफोराव माखासे अन्थाइनि ओ अन्थाइ जाबनानै नेट लागायनानै जों ओ बेखौ माने होबथानायखौ जों नुगासिनो। बेजों लोगोसेनो जोङो ओ गोबां जायगायाव माखासे धालाय ओ पाखकानि धालाय होनानै दैमानि सेरफोर खौ जोङो माने खुरखानो हायि बायदि खालामनानै लानायखौ नुदों आरो नोंथां। बेबायदिनो गोबां राहाजों ओ हा खुरखानायखौ जोंङो हमथानो हायो।
औ।
औ।
दा नोंथांनि बुंनायाथ' थारैनो नंगौ जोंहा ओ हा जामख'नायखौ एबा हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय जेनेबा साबजाथाव दं फां लाइफां गायनांगौ। आरो बायदि बायदि ओनसोल फोराव जोङो हायोब्ला ओ जेनेबा प्लास्टार खालामनाय एबा अन्थाइजों मोनसे रोखोमनि‌ ओ सोर महरनि दिरुंजों खाबथाना लाखिनाय बायदिखौ जोङो ओ नुनो मोनो एबा बेफोर साखानलु खालामोब्ला मोजां जायो। अब्ला नोंथां जों आ समाबो जाबाय उनफोराव सम मोनोबा रायलायनोसै।
औ नोंथां दे होनबा जों लाखिलायनोसै।
औ दे।
उम।